औ नोंथां औ
नोंथांङा खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां।
औ अब्ला जों नोंथांनो फन हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय माने मोनसे से आयदानि सायाव जों सावरायनो नोंथाङा सम होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां
औ अब्ला जों जों माने ओरैनो थानाय समाव एबा जों न'निफ्राय बायजोआव थांनाय समाव एबा दावबायनाय होनोब्ला जों गावनि न'खरनिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव दावबायहैयोब्ला माबायदि इन्जय मोनो एबा माबायदि सोलोंथाइ मोनो। बे दावबायनायनि सायाव नोंथाङा एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा नोंथां।
औ हागोन नोंथां औ। दावबायनाय होनोबाथ' जोङो माने जोंनि जे जों जेराव थायो बिनि अनगायै माने गुबुन मोनसे जायगहाय माने दोरदलांनाय आरोना। बेखौनो जों बुंनो हायो जेनेबा जोङो माने मानो होनोबा जोङो माने जोंनि न'खराव थानानै बा जोंथ' खामानि दामानि मावनानै जोङो माने देहाफ्रा लोरबां जायो आरो। जोंनि माइन्दफ्रा माने थिग थाया नालाय दा बेफोरखौ जोङो माइन्फोरखौ फ्रेस खालामनो थाखाय बा मोनसे नुथायफोर फोरनि गेजेरजों जोङो जेन' मोजां माने गोसोफोराव स्रां खा गोसोफोरखौ स्रां खालामनो थाखाय जोङो मोनसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगाखौहाय नायहैयो। आरोना नङाबाबो बिनि अनगायैबो औ जोङो नायहैनायनि बिदिनि अनगायैबो जोङो माने मोनसे जायगाखौहाय जुदि बिराद मोजां जोङो बेखौहाय नुहुरोबा माने बेयावहाय थांनो थांनो माने गोसोआ जायो आरोना लुबैनाय थायो मोनसे औ नायहैगोन नायहैगोन बेखौ माने थांथारगोन बिदिबो थायो आरोना गोसोनि हास्थायनाय माने बिदिखौबो जो ङो नुनो मोनो बेवहाय जोङो दावबायनाय होननानै बुङोबा जोङो बेखौनो बे बिदिनि गेजेरजों माने जोङो थांनो लुबैनानै माने थाङो आरोना दावबायनायावहाय जोङो गोबां खस्थ'बो मोनो आरो। आरोना आरो दावबायनो थांनायनि सिगां नोंथाङा मोजां ङैनो बै जायगानि जेराव नोंथाङा थांगोन बेनि सोमोन्दैहाय नोंथाङा मिथिनानै लानो लानाया गाहाम आरो ना आरो बेनि अनगायैबो लामाफोराव दावबायलांनाय समाव समावहाय नोङो मा जागोन बेखौथ' रावबो मिथिया नालाय माब्लाबा मिथिंगानि जाब्रथाय बा माब्लाबा बिदिनो एक्सिडेन्टफोर जानाय बा माब्लाबा नोंथांनि देहानि बे गारिफोर गाखोनाय मथरफोर गाखोनायफ्रावहाय नोंथाङा माबाफोरबो जानो हागौ। दा दावबायनायाव बेफोरखौबो सांग्रांथि लाखिनांगौ जायो आरोना आरो दावबायनायजोंथ' जोङो गोबां रोखोमनि गियान फोरबो मोननो हायो। नोंथां माने गुबुन जायगायाव थांनानै गुबुन जायगानि बे थानाय जानाय बा गुबुन जायगानि माबायदि आखल ल आखु आरो हजोंनि जायगायाव माबायदि सिखोन साखोनै लाखिदों। बेफोरखौबो नोंथाङा नायनो हागोन आरो ना बेफोरखौ नायनानै नों थाङा गियान मोननायजों लोगोसे नोंथांनि जायगायावबो नोंथाङा। बेखौहाय माने लाबोनानै नोंथांनि जायगाफोरखौबो मोजाङै फोसाबफैनो हागोन आरो ना नोंथाङा बेफोरनि नोंथाङा मोजां गुमुरफोरखौहाय मोननो हागोन आरोना आरो लाबोनानै नोंथाङा बे बाहायफैनो हागोन बेफोरनि गियानफोरखौहाय मोनबोगोन आरो ना आइदिया खौ नोंथाङा मोनबोगोन औ आरो बे दावबायहैनायाव जोङो बेवहाय जोङो माखासे गियानखौबो मोननो हायो माने माबायदि गुबुन हादरनि माने गाज्रियाव नोङा मोजां आरो गाज्रिखौ माने मोनथिनो मोनगोन आरो गाज्रिफोरखौबो नोंथाङा बबे जायगायाव मानि थाखाय गाज्रि माने माबायदि बेखौ खौहाय नोंथाङा मिथिनो हागोन आरो नोंथाङा बे जायगायाव थांनानै बेहाय ओ माबायदि मोजां बेफोरखौहाय नोंथाङा गियान मोननो हागोन आरो आरो गुबुन गुबुन रोखोमनि नोंथाङा ओ बेखौहाय दावबायनायनि गेजेरजों सोलोंथाइबो लानो हागोन आरोना आरो नुफेरै नुफेरै जोंनि गोदोनि बा ओ दानि ओ गुबुन गुबुन ओ जाबोनायफोर जाथायफोरनि गेजेरजों गोबां बिदिनो ओ मा ओ होनो बिदि गोबां मानसिफोरनि सोमोन्दैबो ओ नोंथाङा मोनथिनो हागोन आरो ना दावबायनानै नोंथाङा बै जायगायाव थां थांनायनि गेजेरजों जायगानि माखासे नलेजफोरखौहाय नोंथाङा मोननो हागोन आरोना दा बेखौनो आं सानो माने
माने
ओ दावबायनायनि गेजेरजोंबो जोङो गियानखौ मोननो हायो थ ओ जोंनि गोसोफोरखौ ओ सोरांहोनो बा जों जोंनि गियानफोरखौ फेहेरनो थाखाय जोङो माने ओ जोंनि जाय बिगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायावहाय माने एसे ओ बेरायग्लांनांगौ। नाथाय बेरायनायजों लोगोसे माखासे सांग्रांथि आरो माखासे जायगाफोरनि माने ओ गियानफोरखौहाय माने लानानै फैनांगौ आरो ना आरो बेफोरखौहाय मोजाङै जोंनावहाय बाहाय फैनो रोंनांगौ आरोना नोंथाङाबो दावबायबायना नोंथां
नंगौ नोंथां दावबायफेरबाय आरो नोंथां
औ नोंथाङा दावबायनायनि सोमोन्दै एसे खोन्थानानै होदो नोंथां
जागोन नोंथां जागोन माने बेबायदि जोंनि ओ बडलेण्ड एबा जोंनि बि टि सि ओनसोलनि फ्राय माने गुबुन हादराव एबा गुबुन जायगायाव गोजान गोजान जायगायाव दावबायहैयाखैब्लाबो माने जोंनिनो साखाथि साखाथि थानाय माखासे मोजां मोजां जायगाफोर बेफोराव ओ दावबायनो मोनबाय आरो नोंथां जेरै मोनसे सानसेखालि बै आफार आसाम एबा तिनसुखिया ना जायखौ माने दला हदिया ब्रिज ना जोंनि इण्डियानिनो सोबसे लावसिन दालां होननानैबो बुंनो हायो आरो जों नोंथां माने बैफोरबायदि लावखार ओंखाम जायगा जाग्रा जायगाफोराव थांनानैबो माने जों गावनि गोसोफोरखौ गोजोन होनो हायो मिथिंगानि नेरसोनफोरखौ नायनानै माने बेयाव थांनानै ओरैबायदि मोजां मोनबोदों माने ओ जेनाखि गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय लावखार ओख ओंखाम जानो फैनाय ओ दाब दाब जायगानिफ्राय ओ माखासे सुबुंफोर फैनायफोरखौ नुनानै माने बेबायदिनो माखासे जोंनि जानाय लोंनाय ओ आफार आसामनि जानाय लोंनाय आरो जोंनि लवार आसाम जानाय लोंनाय गाननाय जोमनाय बिथांमोननि था सारिया माबायदि नैबेफोरखौ माने ओ गियानफोरखौहाय नुबोनो मोननानै गोजोननाय मोनदों आरो नोंथां
औ नंगौ
आरो बेजों लोगोसे बोनो तिनसुकियानि साखाथियाव थानाय जाय ओ एसियानिनो ओ गोजामसिन थाव सोदांसालि बुंङो नोंथां जायखौ दिग्बय रिफाइनारि होननानै जों मिथियो नै माने बेफोर सिङावबो माने हाब नानै एबा दावबायहैनानै बिजिर नायनो ए बा नुनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो नोंथां माने बे फोर जायगायाव थाङोब्ला जेरै ओ पेट्रलफोरखौ माबोरै दिहुनो दिजेलफोरखौ माबोरै दिहुनो आरो केरासिनफोरखौ माबोरै दिहुनो नैबेफोर माखासे ओ जेनाखि थाव दिरुननाय फोरखौहाय माने नुनो मोनबोदों आरो नोंथां। आरो बेयाव आरो बेयावहाय माने ओ जेब्लानोखि समाव सेकेणड वर्ल्ड वार्ड जादोंमोनना नोंथां नै बै फोरनि माखासे जारिनारि हिस्ट्रिफोर नै बैफोर फोरखौहाय सेबखांनानै दोननाय एबा सोरनिबा ओ मुसुखाफोर बानायनानै दोननाय नै बैफोरखौ जों माने ओ बेसेन गोसा जारिमिनफोरखौ जों मिथिनो मोनबोयो आरो नोंथां
औ नंगौ।
ओ माने आंबो बेयाव थांनानै गोजोननाय मोनबोदों माखासे मिथि एबा बुजियो मिथिफेरि माखासे जारिमिनफोरखौ माने मिथिबोनो मोनदों आरो नोंथां
औ
बेबायदिनो माने गोजानाव दावबायहैयाखैब्लाबो जोंनि साखाथि फाखाथि थानाय जोंनि ओ ओनसोलफोरावनो माने दावबायनो मोनदों आरो नोंथां आरो आरो जों लोगोसे ओ दावबायनाय होनोब्ला बेबायदिनो माने नोंथाङा बुंलांनाय बायदि जोङो ओ थांनायनि सि गां माने बै जे जायगायाव थांगोन बे जायगाखौ जों आजिखालिथ' दिडिजिटेल ना दिडजिटेल जुग जाबायना माने गुगोलफोरनि थ्रुयै नङाब्ला ओ फेसबुक टुइटारफोरनि थ्रुयै जों बै जायगाखौ माने नोजोर बोनानै लाग्रोनो हायो आरो नों थां बेबायदिनो माखासे दावबायनाय होनोब्ला माने दावबायनायाबो मोनसे सोलोंथाइनिनो ओ बाहागो होनानै बेखौ जों बुंनानै लानो हायो आरो नोंथां
नंगौ।
गोबां माखासे दावबायारिफोरा ओ माखासे बिजाबफोर लिर नानै गालांनायखौबो नुनो मोनदों। एबा गुबुन दाबसे जायगायाव थाङोब्ला डायरि फिसा ला फानानै बै जायगानि माखासे जारिमिनारि एबा माबोरै थायो माबोरै गानो माबोरै बेरायो थासारिफ्रा मा रै नैबेफोरखौ माखासे बिजाबफोराव लिरनानै गालांनायखौबो नुनो मोनो आरो नोंथां
औ
बेफोरजों लोगोसे जों ओ फरायोब्ला एबा बै जायगासिम बेरायहैयाब्लाबो ओ बिजाब फोर फरायनायनि गेजेरजोंबो माने जों दावबायनायनि सोमोन्दै गोबां मिथिनो मोनो आरो नोंथां
औ नंगौ
बेफोरनो माने जों फरायनायजोंल' गियान बुथुमनो हाया नाथाय बेफोरबायदि दाउ बायनाय एबा बेरायनाय बेफोरजोंबो माखासे गोबां माखासे गियानफोरखौ आरजिनो हायो होननानै माने जों साननानै लानो हायो आरो नों
अ नंगौ नथां
अब्ला नोंथां जोंहा सावरायनायनि समा जानानै फैबाय सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोन्थ'नोसै नामा नोंथां औ गोजोन्थों नोंथां
उम